हेलौ' नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथांजों दसे सम आं सावरायनो हागोन ना।
औ औ हागोन
अ ओ बिदिब्ला आं बुंनोसै
औ
ओ नोंथाङा आंनो जों माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन
अ दे बिदिब्ला एसे फोरमायदो नोंथां
औ उम ओ मैथाजों नाया जोंनि बर'फोरनि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय मोनसे दोरों आदार होननानै बुंजायो। बै मैथाजों नाखौ गिबियावनो उंख्रि जानाव लाबो नाय नाखौ
औ औ
सायनानै मोजां नो माने सुना लाग्रोनो नांगौ
औ न।
आरोबाव माने मै था मैगंखो खौ हानानै मोजां सि। हायना सुनानै लानो नांग्रोगौ माने गिबियावनो
औ औ
बेनि उनाव ओ-ओंख्रि दुआव होसना एवन हायो मिथिबायनाा माने सारा एव आरो ओमफ्राय एवनाय समाव एसे बे माने खारै होनानै
एग्लिनो औ औ
जेबोला माने मैथायआ रेबनानै गेबलेयो बे समाव जखानि दै होनानै अर खौ ब्लाव ब्लाव सुनानै गोदो होनाय औ मि‌ थिबायना नोंथां औ ओंख्रिखौ माने गलाब गलाब गुदैयोब्ला सिगांङावनो सायना सुनानै लाखानाय बै ना जब जब होस'नानै गोदौ होनो नांगौ। ओ बिनि उनाव संख्रि होनो नांगौ बानलु ओमफ्राय मस्ला दुन्दिया सामब्राम बेबायदि होनांगौ बांद्राय माने गो बै माने जाजानो गियोब्ला जोङो मा खालामनांगौ औ हारिखौ एसे बोरजा हेलौ नांगौ मिथिबायना आरो बेनिनो नाथाय बां द्राय फैयोबोला माने बिबो मदला जायो आरो खायफ खा खायफाया माने बै मैथा आरो नाजों संनायाव म खालानो अराव नाखौ माने थावजों एवग्रोनानै लाग्रोयो मिथिबायना औ मानेफ खियानो जादोआ बेेै माने संनाया नाथाय मैथा मेगं जोंनि बर' हारिनि दैलांनि राजा होननानैबो बुंनाय जायो आरो मिथि
औ औ मिथ थिबाय नोंथाङा मिथिबाय?
माने बे बोथोराव ना मोनोब्ला मैथाखौल' जोङो बर'फोरा माने रायखाङो ओम बे ओंख्रिया बर' हारिनि माने मोनसे खहाब ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो मिथिबायना औ बे ओंख्रिखौ माने अंखाम जायो ब्ला बर'आ पबनै बारा ओंखाम जान हायो होननानै बिसोर बुंङो मिथिबाय। बर' हारिया गोखा गोखै। ओंख्रि जानानै जोब जोबोद आंबो मोजां मोनो। मिथिबायना औ ओमफ्राय ना बै मै दा जों नाखौबो
औ।
बि बायदि उम बै गुरना लाबोनाय। ना बेफोर बायदिजोंबो माने गुबुन गुबुन जायो आरोना नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर आंनि सेराव आरो मोजां बुंनो रोंगौ जानांगौ।
अ अ मैथाआथ' बयबो जाखायो नोंथांनि बायदिनो जोंनाबो एखेफ्रायानो। थेवब्लाबो आंनि मिथिनायखौ नोंथांनो आं एसे फोरमायनानै होनोसै।खोनाबाय दा नोंथां? औ नोंथाङाबो मिथिखायोना नाया बर'फोरनि जोबोद मोजां जाग्रा मोनसे खाजा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओमफ्राय नायाथ' बोथोर लायै बोथोर थावनायखौ जों मोननो मोननो हायो नंगौना नोंथां।
औ औ
बोथोर लायै बोथोर नाफ्राबो थावनाय दङ आरो नंगौना नोंथां जेरै गोरि ना स्राय, बेंसि, फिथिख्रि, खावै, सिंगि, मागुर ल ता गोरि ना, नास्राय बार्लि ना सुल ना रौ ना, खात्ला ना, खुसिया, बामि, खासेव आरि गोबां ना मोनो नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ बेफोर नाफोरा भाद्र' आसि ईन दाननिफ्राय गोबां मेजेम जायो मिथिगौना नोंथां जों सानना ला सा फाननानै मोननाय हमदांना मोननाय मिथिगौ ना नोंथां।
औ औ औ
होननानै बोथोर लायो बोथोर बेखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनानै ओ लाखिनाय दङ आरो मिथिबायना नोंथां औ बेनिफ्राय आसिन दानाव ओंखार नाय समाव बै जे सारनाया गोबां ना मोनो मिथिबायना नोंथां बे समाव औ का ति आघन दानाव जाम जाम्फै दानखारनाय समाव लाख'नो हायि ना मोनो नंगौना नोंथाङा
औ नंगौ नंगौ
बेफोर नाफोरखौ बर'फ्रा जोबोद गोथावै संनानै जायो मिथिगौला नोंथां औ जाथ्र'नो हायि फोराननानै गोसोखांब्ला जानो बोराय खबायाव सोनानै दिनै मिथिगौना नोंथां आरो बर'फोराथ' गोबां दोनथि नुनानै जानो रोंगौ मिथिबायना नोंथां औ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फोरा दोनथुमनानै जानो दोन मोनसे हुदा दं मिथिगौना नोंथां बेबायदिनो ना खौबो गोबां इदिनो फोराननानै दोननानै ओ खबबाय बोराइफोराव सोनाय नै बिदिनो जायो मिथीगौना नोंथां औ खायफा ना फ ब देनानैबो दोनै मिथिगौ नोंथां
औ नंगौ नंगौ
ना गोरानखौ नोरसिं होनानै बिदैबो फुदुंनानै ओंख्रि जायो बि थिगा नोंथां औ बर'फोरा नाहा मैहा थां नायाव गोबां रोंगौसार गोनां मिथिबायना नोंथां। औ दैज्लांनि जोबनाय फारसे एबा जान दै दानगारोब्ला जेरै बिलोफोर जायोब्ला जामफैनि दैया रान लाङोब्ला जेखाइ खबाइ मुसारि जे आरिजों बां ना सारो नंगौ ना? नोंथां ना हमनायाबो मोनसे हारिमुसो नङा होनोमबा नोंथां। औ नानि अनगायैबो बर'फोरा साम' खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि आरि जानानै गोबां गोथाव मोनखायो नोंथां मिथिगौ ना?
औ औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो बिफ फोरजोंनो मैथाजों जानाय जायो आरो नोंथां मिथिबाय ना।
औ औ नंगौ मैथाजों जानाय जाहैथो आरो औ।
फि देग्लिनानै ओ दोननानै नाफाम बानायनानै मैथाजों जायो औ एसे आरो गोबां गोलोम बोथोर जायोब्लाबो देहाखौ गरम गरम मोनबाय थायोब्लाबो सान्दुं गोसा माइ गायनाय बोथोरफोर दैज्लां बोथोरफोर जायोब्ला बेबायदि फोरबायदिसो समावबो मैथाजों ना जायोब्ला एसे देहाखौ रोमोनाय मोनो आ रो मिथिबायना नोंथां? औ नाजों दै ओ जेनेबा मैथाजों ओ एवनानै दै जुल जुल खालामनानैबो जायो नंगौना नोंथां बारा मस्ला सस्ला होआलासिनोबो ओ बिदिनो सिम फोल संनानै जायो मि मिथिबायानो
औ औ नंगौ नंगौ मैथाजों खांख्रायजोंबो जानो मोजां औ औ मैथाजों खांख्राय औ बिनि
ना बालाबाथिया ना मावा बेफोरजोंबो गोबां जायोना नों
गोबां औ जायो मैथा मैथायाबो मैथा गोख
औ मोननै जादनि मैथा दङ ना नोंथां औ आरो मोनसे रोखोमनि मोनबावो नुनो मोनबावदों आं नोंथां एसे गोजा गोजा नंगौना नोंथां? थां
औ नोंगौ नोंगौ
एसे गोखै जायो होननाय खोनादों नोंगौना नों थां?
औ नोंगौ नोंगौ औ
बेखौबो गोबां मानसियानो जायोना नों
जायो जायो जायो बेखौबो माने गोबां मानसियानो नाजोंनो जायो आरो बांसिनानो नाजों जायो आं बांसिन औ
सिफोरा बर' सुबुंफोरा सान्दुं गोसाथार जाब्लाथाय सान्दुं खामनाया खारगाराथों होननाबो ओ सवाबिनफोरजोंबो रुनानै जाला बायो नंगौना नोंथा अ बेफोरबो गोबां बेरामफोर खारो होनना बुङोमोन गोदोनि सुबुंफोरा बर'फोरा नाथाय दा इसिबां बेबायदि फोथायनाय गैयाब्ला बो दाबो जानायालाय जायो आरो नंगौना नोंथां औ गोबां बेराम आजारफोरा खारो होननाय खोनादोंमोन नंगौना नोंथां? लेखा बि फोरावबो दङमोन आरो बोराय बुरि फोरा बुङोमोन गोदोनि आगु सुबुंफोरा नंगौना नों
औ औ नंगौ नंगौ उम उम
गोबां बिदिनो आरो मैथा बांगालखौ औ औ मै मैथा बांगालखौ ओरैनो सिम्पोलैबो औ औ औ
औ ना गोरानखौ फोराननानै फ्राय मैथायाव होनानै बिदिनो सिमपोलनो ओंख्रि संनानै जायो बर' हारिफोरा औ बिनिफ्राय बै मैथाया जों नाया बांद्राय बै जोंनि बर'निनो मोन से अनला ओंख्रिजों बांद्राय गोथाव जायो। होननानै
बुङो आरो औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
था थाबा जे ओ अनला थाबा मैथाखौसो गोसोखाङो बर' फोरा नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ औ नंगौ बियो औ मैथायानो बर'फोरनि मोनसे माने जाग्रा दोरों होननानैबो मिथिनो मोननाय जायोना नोंथां औ मै दे बिदिब्ला
औ दे दे नोंथां आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैनाय बाथ्राखौ मिथिनो हानायनि थाखाय ओ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।